हेल' औ खोनादों नोंथां।
औ औ खोनाबाय दे दायो जों एसे जोंनि बर'नि एम्फौ एनला जानायनि सोमोन्दै आरो नङाबा ओ जोंहा जे ओ जों बि जायो एम्फौथ' नंला बेयो बा बिखौ खौ मा होनो जों ए एन्ज'र नङाबा एम्बु बेफोरखौ माबारै जायो बेफोरनि सोमोन्दै एसे जों ओ बेफोरखौ माबोरै जानानै जोङो माबोरै-माबोरै सङो बा मारै खामो बा मारै बुनानै बा मारै खामो बेफोरनि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै नामा नंगौ दे नोंथां बिदिबा जागायग्रोदो नोंथाङा
आंना नोंथां आं होमबा आं एम्बौखौनो लाग्रोनो नोंथां होनबाना बिस समाव औ एम्बुखौ एम्बु एम्बुखौ जोंहा मेरला एम्बु मेरला रोखोमनि एम्बु दङ जेरै एम्बौ बंला एम्बु थेरे दैयाव मोनग्रा बेफोर आरो मेरला एम्बु बद बेफोरबायदि दङ ओमफ्राय जोङो एम्बु बंलाखौ मारै हमो होननानै बुङोबा जे बुंलाखौ जों मोननै रोखोम जों हमो बांसिन ओ दै बोथोराव अखा फैयोबा दै थायोबा दुब्लियाव अखा फैनानै जेब्ला एम्बुआ गाबो बे समाव जों एम्बौखौ बुथारो आरो मोनसेया जों बे समाव बुथारना लाना फैयो आरो ओमफ्राय आरो मोनसेया जोंहा माबाजों दङ ओ मेसेङावहाय जोङो एम्बुखौ जि हाखराव थायो बिसोरो बेखौहाय जोङो माने जावनानै लानानै फैयो आरो जोंहा जों एम्बुथेरे होना बुंङोबा एम्बुथेरेखौबो जायो गोबां जायगायाव जायो एम्बुथेरेखौबो जों मोननै रोखोम हमनो हायो ओ दैमायावहाय थानायखौ जोङो जेजों बोयो आरो बै फोथार फोराव थानाय दलाफोराव थानायफोरखौ लाब जे सानानै बोखांनाय जायो आरो नोंथां ओमफ्राय एम्बुलर होनना बुङोबा एम्बुलराथ' जेरावबो थाया नालाय बबेबा अबेबा थाबाथाय फालोसो थायो बेखौ माने खेबसेनो माने जेजों लानानै फैनाय बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनो आरो बा माबाजों ओ ना गुर ग्रा जोंहा जेखायजोंहाय बोनानै खेबसेनो लाबोनायखौ जों नुनो मोनो नोंथां बिनि उनाव जोङो लाना फैनानै जेनेबा मोन जोङो एम्बुलरखौ गारनानै एम्बु थेरे आरो एम्बु बंलाखौ जोङो बिगुर फुनाय जायो बिगुर फुनानै जोङो जेनेबा बिगुर खुखांनायनि उनावहाय जों गोदायो गोदानायनि उनावहाय एम्बुखौ जोङो एम्बु थेरेखौ जों बांसिन द्राय एवनानै जायो ओम फ्राय एम्बु बंलाखौ जोङो नोरसिंजों जायो नोरसिंजों ओमफ्राय अन्थाइ बाजाब बेफोरजों जों जायो नोंथां औ दा नोंथाङा एम्बुनि बारै ए से खोन फोरमायदो नोंसि
औ औ नोंथाङा दा उम जेबा मोनथाम रो खोमनि एम्बु फोरमायबाय नङा होमबा औ जोंनि ओनसोलाव नाथाय जों बे मोनसेल' अमा बोरमाखौ सरि मा होनो एम्बुखौ जानाय जायो आरो मोनसेल' रोखोमनि बोआव एम्बुखौ जेरै एम्बु बंगला होनना बुंबाय बे एम्बु बंगलाखौ जायो जोंनि ओनसोलाव आं गावआबो सिगां ओ बुनो थांदोंमोन एम्बु बुनो दुब्लि फो थाराव गाबोन नालाय अखा हाबा बांसिन औ बेखौ जोङो गाब टर्चस लाना थाङो आरो ना लाइट टर्स फोर लाना थांनानै जों नायगिरो ओरै ओरै जेराव गाबो बेखौ खोनासंनानै थांनानै नायागिरो जों आरो गोबां एमबु मोनो अखा स्रे स्रे हाबाय थाबा मानिया ओब गोबां मोनो आरो ओम एम्बु बिराद गोबु एम्बु दं गाबो दुब्लि फोथाराव। थांनानै जों बि खौ बुयो आरो ना। बुनानै जों बस्थाफ्राव सोना लाबोयो बा मना बस्था बिराद लाबोयो जोंनि ओनसोलाव जों-जोंथ गोदो बिदिनो बुयो। बुयै अह बस्थास
औ नंगौ नोंथां नंगौ बे जोंनिथिंबो जायो बे बुस्थुआ जेरावबो माने जेराव ट्राइबेलफोर थायो माने ट्राइबेल माने बरफोरखौ आं बुंस बुंगोन। बिदि नागिरनानै जानायाव जोंनिया बांसिन दायो आरो लायो बस बस्था बस्था लानानै फानफैनायफोरखौ मेरला जों नुनो मोनो दा। औ।
औ नंगौ आरो थाब थैनो नागिरा एमबुआ बुजाबाबो औ ओमफ्राय जों बेखौ लाना आरो नआव लाबोनोसै लाबोनानै जों मोजां बिगुर फुयो आर ना। औ जान्जिनिफ निफ्रायसो जायो जों जानजिनि गोजौनिखौ जाया। उम खरखौ औ दानसना गारबाय ओमफ्राय बिगुर खुबाय आथिंखौ एसे गारबाय। ओमफ्राय ओ जान्जिनिफ्राय गाय फेन्दा बे फेन्दा मोजां जिया मोजां जानो। बेखौ जों मोजांहै गोरान एवो।
नंगौ नोंथां।
गोरान एवनानै नोरसिं नङाबा अन्थाइ बाजाब बेफोर होनानै जों गोरान एवना जायो आरो। ओइ एसे मस्ला होनांगौ मस्ला होबा मोजांसिन जायो आरो एसे मोनामनायफ्रा खारो आरो ना नङाबा एम्बुनि बे खारबाय थायोना मोनामो अम्बुआ बेबायदि मोनामो औ बेबादि जानाय जायो आरो ना जोंनि ओन सोलाव दा नै हादान थ' बोथोरा एम्बुनि बोथोर नङा होमबा एम्बु जानायनि बोथोर नाथाय आंसो गोबावथार जाबाय। बेदर मोनजायाखै आरोना औ जानांसिगोन औ मोजां बेफोरो प्रटिनसो थायो नालाय गासैयावबो। बेदरसो रा बेफोर जोंनि जोंनि आबै आबौ मोनबा जोंनि गोजोनि मानसि सुबुंफ्रा मोनथिखायोमोन आरोना जों बेफोरखौ खौ जानायाव मा जायो जोंनि देहानि थाखाय देहानि मोजांसो जायो बेफोरखौ जायो बेफोर गाज्रि नङा आरोना। गासैबो जोंनि देहाखौ मोजां खालामनो प्र प्रटिन मोननो सो थाखायसो जों जाबोदों नङा होमबा बेबायदिनो खायफाफ्रा एसे मुगैनाय दे खायो आरो ना जानायफोरखौ बेफोरखौ नाथाय बेयो नाथाय जोंनि देहानि मुलाम्फानि थाखायसो जायो जों बेखौ जोंनि सुबुंफ्रा मोनथिखायो आरोना जों मा बुस्थु खौ बा मा मा एम्फौखौ मा बेखौ जानांगौ। माखौ जाबा मोजां बेफोरखौ मोनथिखायो। बेफोरबायदिनो जों गासैबो बेफोरखौ जाना नाया मोजां बा बेबो नंगौ जाद्रायनानै जों बांद्राय बुथारना जानायाबो गाज्रि नङा होमबा? मानोना मिथिंगायाव बेफोर बेफोरो जुदि गोमालाङोब्ला जोब लाङोब्रा जोब स्रांलाङोब्ला उनावहा जोंहा मिथिंगायाबो बेलेन्स जानाय नङा आरोना आ जोंहा फुद चैनावहाय प्रब्लेम जागोन आरो उनाव बुं नंगौ बेखायनो जों बेफोरखौ संरैखा खालामनायाबो जोंनि खम जाना फैबाय दायो मानोना गोबां रोखोमनि मिथिंगायारि आ अलखदफोरजों जाबोबाय थादों दा जोंनाव नै फ्राबो सोलायबोनो हमदों बेफोरबायदि बेै जों बेफोरखौ जानायफोरखौ एसे खमै खम खमायबा आं सानो आरो आंनिसो मोन्दांथि बे नाथाय गुबुन सुबुंफ्रा मा बुङो आं बेयाव जे बुंनो हाया मानोन बे आंनि मोन्दांथिसो आरो ना आंनि साननायसो बेे जों जानायखौ एसे खमायनांगौ जानोबो नांगौ एसे खमायनांगौ आरो दायो दा फोरखौ जों संरै खाबो खामनांगौ आरोना दा जों बेखौ जे थांबाय जानाया दायो जों एसे आरो जों बर'आ जानो मोजां मोननाय आरो बे एन्जरनि खोथाखौ एसे सावरायनोसै नामा औ नोंगौ एन्जर एन्जराथ' बायदि रोखोमनि दं नङा होमबा? औ नोंथां जोंहा एम ए एन्जर बे गिदिरखौ मा होनना बुङो नोंथांमोना? एन्जर गिदिर जे जों जावो ना लायोना दुब्लि फोथारफ्राव जावोना जोङो माइ जाग्राया। औ एन्जर बुंगा। औ जों एन्जर बंगा होनना बुङो जोंनि ओनसोलाव। औ आरो बिनि उनाव बाथासिरा थांमोना बाथासिरा होनबा जोङो दाल खोलिया होनना बुङो आरोना एन्जर जाल खोलिया। औ आरो नि गिनियाथ' निगिनिखा मानि मि आ औ खायफा माखासेफ्रा निंनिबो होनना बुङो बर'वाव। आरो जों निगिनि होनना बुङो आरो। औ इंगिनि। नोंगौ। औ नाथाय जोंनि ओनसोलाव बे खौ जानाय जाया निगिनिखौ आरो बेखौ आ दा बाथा सिराखौ जाया आरोना। उम जोंङो ए-एनजर बंगाखौल' जायो जोंनि ओनसोलाव। जों गोदो बिदिनो बा आङो दानि गथ' फ्राबो खायफा माखासे बा गोदोनि सुबुंफ्रा गोबां बे दुब्लि फोथाराव आबाद थिलियाव थाङो मेसें बोथोराव बिथांमोना माइ जायो नालाय माइखौ बा दुब्लि फोथारावनो एन्जर बे गुदुं खुरना थायो इसोरो बासा बानायो। औ हा जों एन्जर जावनानै हा जावनानै जोङो बेखौ जायोमोन आरो। सुुनानै बुथारनानै। मोजाङै जों बेखौ मा खामोमोन जोंनि गोदो ओ थांबाय ज' थाङो जों सा‌-साब्रै साबा ज' जानानै थांनानै एन्जर गुदुं थ मेरला था खायो मेसें बोथोराव माइ जायो नालाय बिसोरो। औ बिसोरखौ जोङो जावो जावनानै जावै जावै जावै थांनानै उनाव एम्बु ओ एन्जरा जेथिया ओंखारनो सम जायो अब्लानो बिसोरो मा खामो थफ्ल' ओंखार
नंगौ नोंथां।
औ ओंखारना होसो होसो होसो जों खदालजों माबा माजों बुथारना बुथारो आरो जों। बुथारना लाबोनानै ओमफ्राय न' आबा बेयावनो सावो आरो जों बेखौ सिगाङाव सावग्रोनानै जोङो बेनि खोमोनफोरखौ साफ फा खामो‌। खोमोरफोरखौ साफा खामनानै मोजाङै उनावहा खर'खौ जाया आरोना नोंथां खर'खौ गारो जोङो। औ। आइथें आरो खर'खौ जाया। औ बिबौफोरखौबो जाया गारजोबो आरो इफोरखो। मोजां साफा खामनानै ओमफ्राय बेखौ गोदायो फिसा फिसा फिस ओमफ्राय उनावहा गोरान अन्थाइ बाजाबजों नङाबा ओ नोरसिं बिलाइजों दुन्दियाफोर होना जायो आरोना जों मोजाङै एवनानै औ नोंथां। दे नोंथांमोननि ओनसोलाव माबोरै खालामनाय जायो एसे
एन्जरखौथ' जों मेरला रोखोमनि एन्जर जायो। जेरै होनना बुंबाय एन्जर बुंगा दां दुनिया ओ ओमफाय बाथा सिरा एन्जर एंगिनिखौबो गोदो जायामोन दानि मानसिफ्रा माने जौजों लोंनो थाखाय ओमफ्राय जाव्रबनानै लायो माने खदालसे खदालनै जावब्लानो मोनो नालाय। बेनि थाखाय खाय माने लानानै फैनाय जायो एन्जर एंगिनिखौ बिगुर खुनानै दसनि एवनानै जौजों लोङो मानसिफोरा। माने बै बैसो जानायफ्रा एजरखौथ' मोननो थांला बै समावहाय खालि बुंगाफोरखौ जाखांजोबनायनि उनावहाय बेल' थायो ओमफ्राय जों बे नों जेरै एन्जर बुंगाखौ जों मोननै रोख रोखोमै लाबोयो जेनेबा मोनसेया जाहैबाय जावनानै मोनसेया जाहैबाय फानसानानै माइ मोननाय समावहाय मोनो इखो आरो जों दांसुलिखौबो बे मोननै रोखोमैनो लाबोनाय जायो मोनसेखौ फानसानाय मोनसे जावनाय दांसुलियाया बे नङा माइ माइ बेयावल' मोनो बे नङा दै जिंङावबो मोनो जेरावबो मोनो माने माने हाग्रा खाथियाव दै जिं थाबाबो जों बे दांसुलियाखौ मोननो हायो आरो दांसुलियाथ' एसे गिदिर जायो नालाय नोंथां। माने टेसआ आलदा आलदा जायो आरो गासि बाथा सिरा नोंसोरथिं जाया होनदोंना इखो जोंनिथिं जायो। बाथा सिराखौ जोंङो बिफांफोरावहाय बाहा लानानै थाबा जों गावहो गाव बेखौ लानानै फैयो। नाथाय बेयो सैथो बेयो माने बुस्थुआ बे बाथा सिराया माने एवनानै जाबाथाय एसे बा सों खार नागिरो आरो गावनि सेन ओंखार नागिरो बिनि थाखाय बे जों बेखौहाय फ्रायानो माने अरखि रोहो रोहो आवसो सेक होनानै जानाय जायो माने जाहाथे बे एनजरनि भासआ थाया आरो माने बे बाथा सिरानिया फासखौ सोरबा सोरबा जानो हाया माने लानो हाया माने बिनिखौ ओंखायनो जानो हाया बिखायनो सेक होनानै जायोबा मोजां जायो आरो नोंथां एनजर बुंगाखौथ' जोंङो एवनानैबो जायो जेरै नोरसि जोंजों जों बांसिन प्रिफारेन्स खालामो माने जानायखौ आरो। माने बेवहाय बांसिन नोरसिंजोंहाय एन्जरा बांसिन मिलायो होननानै जोंनि साइडआवहाय बिदि जानाय जायो आरो। अनसाय बाजाबफोरखौ जेरै एम्बुजों जानाय जायो बांसिनानो बे आरो ओंखायनो बेजों मिलायनाय बांसिन मोनो आरो जोंनि जायगायावहाय ओंखायनो बेखौ बिदि जानाय जायो नोंथां आरो दांसुुलियाखौबो जों बिदिनो जायो मोननै रोखोम जायो एवनानै जायो मोनसेया गाव गोजा एवथारनानै जायो बेखौ मालाबा जुदि सोरबा माबा टेस्ट लुुबैदोंबाथाय बे माबाखौ होनानै जालायो मोन्नैखौबो जेनेबा अन्थाइ बाजाब नङाबा माबाखौ नोरसिंखौ नोंथां जोंनिथिं बिदिनो जायो नोंथां। उम्म।
औ बिदिनो ओ
औ। जोंना सम जाबाय एसे मोजां नांबाय नोंथांजों सावरायनानै बेफोरनि खोथाफोरखौ औ दे बिदिबा गोजोननाय थाबाय औ।